हेलौ नोंथां औ नोंथां।
ओ नोंथांनिसिम गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोनलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय।
औ नोंथां दासानदि माबोरै दङ?
औ।
ओ ओहोम नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औव आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं मोननैसो आयदानि सायाव ओ फोरमायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जाहोदों। ओ जोंनि समाज ओ जौ बाहायनायखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ। ओ बे जौखौ माबायदि बाहायोब्ला मोजां जागोन बा माबादि बाहायोब्ला गाज्रि जागोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन आं ओ आं साननायखिनिखौ आं नोंथांनि सिगाङां आं फोरमायना होनि।
औ।
मानो होनबा जोंहा ओ जोंखौ जोंहा गोबां आयदायाव बाहायो मानो होनोब्ला ओ जोंहा न'खरनि थाखाय बे एसे खरसा मोनगोन खोमा होननानै जेनेबा ओ मानसिल' नङा मानसियाबो जायबा खस्थ' बानायनाय एबा जायबा खामानि मावनाय बेफोरबो लोङो। लोंनाया गावनि मेंगानायखौ एसे ओ राफोद देहा खालामनो थाखाय एसे से ओ मेंगा होनायखौ एसे थाजिम बानायनो थाखाय ओ खस्थ' बानायग्रा एसेबाबो लुबै बैयो नोंगौ बियो बेजों लोगोसे ओ जोंहा सेरेब सावनायाव जोंहा बन नांगौ बेजों लोगोसे जोंहा ओ न'खराव जाखिनि फिसिनाय एबा अमाफोर फिसिनाय ओ बेफोरावबो जोंहा बाहायनाय जायो मानो होन्ला जोंहा सेरबो सावोब्ला जोंहा अमानि थाखायबो जोंहा अफ्रिखौ मोननाय जायो आरो जोंहा सेर सदसारनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा न'खराव बेखौ फाननानै एसे एनै गरसे गरनै आं मोनो खोमा आरो ओ जाहाथे गुबुन गुबुन खामानियाव जों बे सेरनि फैसाखौ गरसे गरनै मोननानै जों गुबुन आयदायाव बाहायनो हागोन खोमा होननानै जों सेरेबखौ सावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों ओ सेरेबल' नङा आरो बिखौ ओ माइरंनिफ्राय जों फिसिना माइरंनिफ्राय जों ओ सोमना दोनानै आरो बेखौ ओंखाम संनानै जों एमाव एमाव दानानै आरो बेजों बेजों सेरेबखौ सावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे एमाव एमावखौ जोंहा बानायनो थाखाय जोंहा नांगौ नांगौ ओ दं फां राखेब थिग बेदि बे दंफां राखेब आरो ओ मोखोना आरो गोबां बायदि बायदिबो होनाय जायो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुनबो होयो मानो होमब्ला मोनसेल' आगजु गैया आरो बेजों लोगोसे गोबां बोहोयो गुबुन गुबुनबो आइडियायाव बाहायो आरो बेजों लोगोसे जों बानायनो थाखाय जाहैनाया जों जुमायखौ बानाय बानायग्रोयो बिनि उनाव जों आ हरथाम आरो सानथाम दोननाय जायो बेनि उनाव जों सेरेखौ सावनाय जायो आ
औ
खौ जों सावनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ सावखांनायनि उनाव जोंहा खांनानै बा पियर लगायनाय जायो पियरा नांदों ना नाङा खै मिलायदोंना मिलायाखै बिनि थाखाय जोंङो जायैबाय एसे सावगिरि एबा गुबुनफोरनोबो एसेब्लाब बो साखिनो होयो गोसा जादों ना जार जादों थिग बेबादिनो जोंहा गुबुननो साखिनो होयो आरो सोरबा बायदि सुबुङा जोंहा लांनो फैयोब्ला जों हाबसे ए-एबा ओ गंसे हरनाय जायो बेखौ जों फाननानै जों रां मोनो आरो जों इखो गुबुन आयदायाव बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा ओ
जाहाथे नंगौ बेखौ बांद्रायबो लोंनो नाङा ओ बांद्राय लोंङोब्लाबो जोंनि देहाया खहा जायो। आरो जों बांद्राय लोङो ब्ला गाव गावनि सम एबा ओ गावनि समखौबो ओरैनो एगार हरा बेनिखायनो जों जौखौ लोंनांगौ बादाबो होआ एबा ओ गावनि हानायखिनिखो खो लोंनांगौ आरो बेफोरबायदियै अफारदार लोङोबा गाव गावनो इसे साननो गोनां जायो आरो इफेकबो जायो। बिनि थाखायनो जों जौखौ लोंनागौ आरो ओ जौखौ लोंनां गौ लोंनाया थेवब्लाबो हिसाबनि गोबां मानसिफोरानो लोंनोबो लुगैयो आरो बेजों लोगोसे बांद्राय लों द्रायनोबो नाङा बिनिखायनो जों इसे ओ गाव गावनि आन्दाज थानाय ओ गाव आन्दाज थानायखिनिखौ जों लोंनो नांगौ आरो बेनि थाखाय जों ओ सेरेबखौ सावनानै जों गोबां आयदायावबो बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जौखौ फाननानै जोंहा सोबाफोर गुबुन मारसिफोर फैगोन एबा आलासि उलासि फैगोन बेखौबो जों आलासि फो सो आलासिफोरबो जों एसे एनैबाबबो लोंहोनाय जायो आरो जुमाय खौबो लोंहोनाय जायो बेनिखायनो जों सेरेबखौ सावनाय जायो आरो अ सेरेबखौ खालामनानै जोंहा अमानोबो आदार होनाय जायो अफ्रि जायखौ जों अफ्रि होननानै बुङो। बेखो जों अमानो ओंखाम एबा गुन्दैयाव लगायनानै जों एसेब्लाबो होयो। बेनिखायनो जों गुन्दैखौ गुन ओ गुन्दैजों लगायनानै होनाय जायो आरो बेहायनो जों सेरेब सावनाय एबा ज जुमाय सावनायखौ जों संनायखौ जों बाहायनाय जायो आरो।
औ
नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे बुंनानै होगोन होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ आं जौ बाहायनायाव ओ खहा जानायखौ बुंनोसै। जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि समाजाव ओ जोंनि बर' समाजाव। जौखौ गोबां बाहायलासिनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि। न'खराव बा जोंनि ओनसोलाव गोबां गुदुं गुदुं थासारिखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनो बा सोमजियो गुदुं गुदुं थासारिया बा ओ बुंस बे न'खराव बा बिमा बा बिफाया जौ लोंनानै फैयोब्ला जोंनि। दा जाय ओ न'खरावथ' फरायसा थाखागोनानो। ओ फिसाजोबा फिसाज्ला थायो ओ बेफोरबायदि फरायसानि फरायनायाव जोंहा एसे ओ हेंथा गोलैनायखौ मोनो मानो होनना बुङोब्ला बे बिफाया जौ लोंना फैयोब्ला ओ न'खराव दावराव दावसि जाखायो। न'खराव दावराव दावसि। नि जानायजों लोगोसे जोंनि ओ उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि फरायनाय बा ओ माबा मोनसे ओ थांखिफोरा फेलें जालाङो बेखौ जों मिथियो बा नुनो मोनखायो बिदिनो जोंनि जौ बाहायनाया एसे बांद्राय जायोब्ला सोलेरावबो बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बे बेरामनिफ्रानो थाखाय गोबां रांनि आंखाल जायो जायबायदि। न'खराव जौ लोंसोनानै थायो। जायबायदि न'खराव जौ सावो बेफोरबायदि न'खराव जौगानो थाखाय जोबोर गोब्राब। मानो होनना बुङोब्ला जौ सावोब्लाथ' बेखौ लोंखागोन, नङा होमबा नोंथां?
औ ओ नोंगौ नोंथां।
खौथ' गासिबो लोंखायो बेजोंनो जोंहा जौ लोङै लोङै न'खराव रां रुफानि आंखाल जानाय लोंनायनि आंखाल बिदिनो आरो बिनि गेजेराव जोंहा बेमार जाना होयोब्ला बे बेमारखौ नायनो थाखाय थाखायबो जोंनो रां रुफानि गोनांथि जायो बिदिनो जोंनि बर' न'खर। न'खरफोराव गोबां दुखुनि मोदैजों ओंखाम जानायखौ बा सोलिना थानायखौ जों। नुनो मोनो आरो। गोबां बर' आइजोफोरानो बेबादि ओ फिसाइखौ जौ जौ लोंनानै। बेराम जानानै थैनानै बा गावनि फिसाइखौ खोमानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिखायनो जोंनि समाजाव। ओ गोबां जौ लोंनानै गोबां मानसि खहा जादों सोरहाबा बेमार जादों नाथाय। सोरहाबा गोमालांदों। बिदिनो जौनि थाखायनो जादों होननानैबो बुंजायो। ओ जौखौ ओ जौगा लाइमोन। होननानैबो जों नुनो मोनो। थाखाय जोंहा गासैबो ओंखारबोनांगौ हेंथा होनो थाखाय जों गासैबो। नंगौ जोंनि ओनसोलाव बांद्राय जौ सावनायखौबो जों जौगानो थानाय जोंनो सोलोंथाइ नांगोन गियान नांगौ जों जौ लोंसोनानै थायोब्ला जोंनि हारिया गोदोलांगोन जोंनि हारि
औ
थानाय बा बिसोरनि हारिया उन जानानै जोंनि हारिखौ मोहेर गोन आरो।
नंगौ नोंथां
जोंहा फोरबो बाहायजायो ओ आरो सानफ्रोम गो जौ जों गेलेनो थाखाय ज गुदुं थासारि नांज्लाय खमलायराय बिनि बांनायखौ ओ फाहामनांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां।
ओ जौखौथ' ओ बाहायो ओ बांद्राय बिदि आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बुंजागोन। औ।